हेलौ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो फ्रि दङ नामा?
औ दङ।
अ नोंथाङा फ्रि दङब्ला आंजों ओ मोनसे खोथा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
नोंथाङा इन्दि एम्फौखौ मिथियो नामा?
औ मिथिगौ नोंथां।
अ नोंथाङा इन्दि एम्फौखौ बर'फ्रा बोरै फियो बेनि बागै एसे ओ गुवारै बेखेवनानै खोन्थानो हागोन नामा। नोंथांमोननि हालामाव माबोरै इन्दि एम्फौखौ फिस-फिसियो।
औ हागोन। जोङो एमबि-इन्दि एम्फौखौहाय औ। इन्दि एम्फौआ जेब्ला ओ बिदै दैैयो बेखौहाय जोङो ज' दोनथुमनांगौ जायो साननैसो जियाव खानानैहाय।
अ।
बे इन्दि बिदैया औ एसे देरहांब्ला बेखौ एम्फौ फिस्ला एम्फौ फिसायाव गुस्लायनाय बुङो बे एम्फौ फिसायाव गुस्लायब्ला जोङो इन्दि बिलाइ एबा खारुन बिलाइफोर हाननानै जोङो बेखौहाय ओ आदार जाहोनाय नुनो मोनो बेनि उनावहाय आखाइ बिदि गुस्लायनाय औ बेनि उनावहाय आखाइ बायदि गुस्लायो बे एम्फौआ बेनि उनावहाय एसे देरबोला ओ आखाइ गुस्लायो बेनि उनावहाय गावबा गावनो फिथोब थोबनो हानाय साहस जायो आरो बे इन्दि एम्फौ फिसाया गोबां सान जानायनि उनाव औ नंगौ नोंथां बिदिनो फिथोब थोबोब्ला बे फिथोबा राब्ला जोङो बे फिथोब सिंनि एम्फौआ देरबोला जोङो बे फिथोबखौ ओ जिरख'नानै जोङो बे एम्फौखौ दिहुननाय जायो बे एम्फौखौहाय ओ फाननानै न'खरावबो जानो हायो आरो फाननानै गोबां मुलाम्फा आरजिनायखौबो नुनो मोनदों लोगोसेनो बे ओ फिथोबखौहाय जोङो फिथोबखौ जोङो जि दानो हायो। नोंथाङाबो इन्दि एम्फौनि सायाव फंनैसो बुंहरनो हागोन ना।
अ हागोन दे ओ इन्दि एम्फौखौ फिनायाथ' दानिल' खोथा नंङा गोदो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो इन्दि एम्फौ फिबोदों। दासिमबो जोंनि गामियाव बा जोंनि ओनसोलाव गोबां बर' आइजोफ्रा इन्दि एम्फौ फियो
नंगौ।
इन्दि एम्फौखौ जोंनि ओनसोलाव ओ इन्दि बिलाइनि अनगायैबो खारं बिफांनि बिलाइ गाम्बारि बिफांनि बिलाइ आरो थासुम्लिखौ मिथियोना नोंथाङा। थासुमलिनि बिफांनि बिलाइ खौ एम्फौनो जाहोनानै उन्दैनिफ्रायनो जाहोनानै देर जासिम
नंगौ।
जाजानाय सम सेबां उम बैफोर बिलाइफोरखौनो होनानै फेदेरनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो।
नंगौ।
औ नंगौ नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ एम्फौ एम्फौ-एम्फौनि बेसेना बेसेबां।
जोंनि ओनसोलाव एम्फौनि बेसेना औ से किल'आवहाय ब्रैजौसिम थाङो।
अ नंगौ ना नोंथां।
नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बेसेना बेसेबांसिम थाङो
जोंनि ओनसोलाव दायो गोबां जाबाय ब्रैजौ बाजौ बेबायदि जासिग दे
औ
नोंथांनि मिथिनाय बायदि जेब्ला ओ सिखिरिया माब्ला जायो
बे सिखिरियाहाय ओ बे गोमोन फैनाय समाव जायो होननानै मिनथिगौ आङो
अ नंगौना नोंथां
औ
आरो नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला सिखिरिया ओ फिथोबनिफ्राय ओंखारनानै सानबैसे उनाव बिदै दैयो आरो सानबैसे उनाव बिदै दैखांनानै थैयो आरो जोला जोला सिखिरिया बहा- थाङो होननानै मिथियो
औ जोला सिखिरिखौ जोङो हाग्रानिफ्राय फैयो होननानै मोनथिगौ ओ बेयो आजै आजौनि समनिफ्राय फोथायबोनाय
अ नोंगौना नों
औ बे आखसायाहाय ओ ओ बिदै बिदैनो सम जाबोला बे सिखिरिया हाग्रानिफ्राय बिरबोयो बिरनायनि उनाव बियो हारसिंनो गुबुन जायगायाव बिरलांफिनो बे सिखिरिया बेेला सिखिरिया
नंगौ ना
नंगौ फिथोबनिफ्राय जोङो माबायदि इन्दि सि दानो हायो नोंथाङा फोरमायहरनो हागोन नामा
आंनि मिथिनाय बादिब्ला इन्दि फिथोबनिफ्राय जेब्ला सिखिरिया फिथोबनिफ्राय ओंखारो अब्ला जों इन्दि फिथोबखौ दैयावहाय हरसे सोमनानै दोनो बिनि उनावहाय रुगारो गोबावै रुनानै दोननानै आरो थालिर थालिर बिलाइयावहाय स्नि सानसे जोबथेनानै दोनो जाहाथे बे इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं खुन्दुं जानो थाखाय गोरलै जायो गुरै जायो बेनि थाखाय ओ दिनहालागैहाय थालिर बिलाइयावहाय जोबथेनानै दोनो खाथुमनानै दोनो बेनि उनावहाय आ खुन्दुं दिरुनो आरो गुबुन गुबुन इन्दि फिथोबाथ' जोंनि ओनसोलाव आं नुनायाव गोमो गाबनिखौ बांसिन नुयो माब्लाबा माब्ला माब्लाबा समावल' आङो गुफुर गाबनि इन्दि फिथोबखौ नुदों फ्राय आं गोमो गाब खौनो नुजोबो जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन इन्दि फिथोबनि जि दा गिरिफ्रा ओ गुबुन गुबुन गाब होनानैबो ओ इन्दि सिनि जि दानायखौ आं नुदों गुबुन गुबुन गोदोनिया आबौ आबैमोनहा गुबुन गुबुन गाबनि इन्दि फिथोबनि खुन्दुंफोरखौ दंफां लाइफांनि बिलाइ
बिसोरखौ खोन
खौ होनानै गाब गायोमोन खिन्थु आथिखालाव ओ गुबुन बिफां लाइफांनि ओ रंफोरनि अनगायैबो गुबुन गाबफोरखौ इन्दि फिथोबाव सोबनानै ओ गुबुन गुबुन गाब गानानै ओ गुबुन बायदि रोखोमनि रं बिरंनि इन्दि फिथोबनि ओ दख'ना बा जोमग्रा बायदिफोर दानानै गाननायखौ
नंगौ नोंथां नंगौ
नोंथांनि मिथिनायाव ओ इन्दि फिथोबनि जिखौ माबोरै बानायो
औ आं मिथिनायावहाय बिदिनो इन्दि खुन्दुंखौहाय बानायनो थाखाय जोङो फिथोब नांग्रोगोन बे फिथोबखौहाय जोङो ओ सोम सोमनानै दोनो सोमनानै हरसे सोमनानै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ रुइजासिम रुयो रुनानै रुनायनि उनाव बेखौ साफा दैजों गुफुर जाजा बे सुगारनानै लायो बेनो सुनानै लानायनि उनाव बेखौहाय जोङो फिथा दानाय बायदि दायो खायफाया खायफाया न'नि इन्जुर बेराफोराव सिथाबनानै दोनो बेनि उनाव रानबोला बेखौ जोङो थावख्रि लुनाय होनना जि बुङो नोंथाङा मिथिगौ ना
औ मिथिगौ थाव ख्रि लुनायखौ आंबो खोनादोंबो आरो नु दोंबो
औ आथिखालाव थावख्रि लुनायखौ जोङो मिसिंजोंबो लुनाय नुनो मोनो नोंथाङा नुफेरदोंना मिसिंजों लुनायखौ
औ नुदों
औ आथिखालाव गोरलैसिनबो जाबाय लुनाया लुखांनायनि उनाव औ थावखौ एवखांनायनि उनाव जायफोरा इन्दि जिखौ गुफुरनि अनगायैबो, गुबुन गाब होनो गोसो थानायफोराहाय गुबुन गुबुन गाब गाहोनानै गावबा गावनि गोसो बायदियैहाय, जोङो इन्दि जिखौ दानानै लानायखौ नुनो मोनो। इन्दि जिखौ जोङो। बायदि रोखोमनि दानो हायो, जेरै दख'ना दानो हायो, फास्रा दानो हायो, जोमग्रा साद्रि दानो हायो, नोंथाङा आरोबाव जि दाबोवयो होनना मिथिगौ इन्दिजिजों।
आंनि मिथिनायाव आं, दं जोंनि हालामाव बांसिन दख'ना दानाय, गोजां बोथोराव जोमनो थाखाय उल फारसा, बिदिखौ दानाय नुदों। आरो बाहेरायाव जोमबायग्रा फारसा। बेफोरखौ दा नाय नुनो मोनदों। आरो बिनि अनगायैबो हौवाफोरनि गानग्रा गामसाफोरखौ दानाय नुनो मोनदों। बे मोनब्रै जाद नि जिफोरनि दानायखौ आं नुदों जोंनि हालामाव खिन्थु आङो बिनि अनगा गुबुन नुनाय जायाखै। नोंथाङा मिथियो नामा गुबुन गाबनिबो इन्दि खुन्दुंनि। ओमफ्राय गुबुन गाबनिबो ओम गुबुन गुबुन जातनिबो ओ जि मोनो होननानै।
नोंथाङा सों खेबसे सोंलु खालामफिनाय आंनियाव।
माने दख'ना ओ इन्दि खुन्दुंजों दख'नानि अनगायै गामसानि अनगायै बा जोमबायग्रानि अनगायै बा उल फारसानि अनगायै गुबुन जिफोर इन्दि खुन्दुंजों बानायो होननानै। ओ नों मिथियो नामा नोंथां?
औ मोनथिगौ, जोङो आथिखालाव नुनो मोनो इन्दि जि दानायनि उनावहाय बे इन्दि जिखौ ओ जोङो मिसिंफोरजोंहाय सुनानै बे ओ हौवा सुबुंफोरनि थाखायबो आर'नाइ कट बानायनायफोर आथिखालाव जोबोर अंखारनायखौ नुनो मोनदों। आरो बौहाय इन्दि जिनि नंगौ। आन इन्दि जिनि आर'नाइखौ दानायखौ नुनो मोनदों, इन्दि जिनि आर'नाइया आथिखालाव जोबोद मुंदांखा जानानै फैदों ओ गोबां आला- सि बरायनाय मन्त्रि एम एल ए बरायनायफोराव जोबोरैनो बाख्नायजाथाव गनायजाथाव जानानै फैदों।
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव गांसे इन्दि जिनि ओ जि बायोब्ला बेसेबांसो रां खर'सा जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
जोंनि ओनसोलावहाय गांसे ओरैनो सिम्पोल इन्दि जि फास्रा बायोब्ला, जोङो सातस'निफ्राय लानानै जिबाजौसोनि गेजेराव मोननाय जायो गांसे सिम्पोल फास्राखौहाय।
अ नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा? जोंहा समा जाबाय दे